औ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों
औ औ नोंथांजों दा आङो जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो एसे टाइम होनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन दे।
औ औ जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि जानो हायो जेरै संनानै थाङै मोननाय बेफोरबायदि गोबां गोबां रोखोमनि जों जानो हायो आरो ना ओ
औ।
औ ओ नोंथाङा मा मा जानानै मोजां मोनो
जानाय लोंनाय माने मैगं थाइगंनि बेलायाव ना जिखुनु
गासिबो जिखुनु जानाय लोंनाय औ। अ बिदिनो ओ नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो।
आङो ओंख्रिनि बेलायावहाय सबसे आं गोथाव मोनो जोगोनारजों दाउ। ओमफाय दाउजों सबाय।
औ।
फाय इनि उनाव आरो बाखि आं बारा मोजां मोना जायो आरो सबखौबो।
औ। नोंथाङा फिथाइ ओ सामथाइनि ओ सायाव मा जानानै मोजां मोनो।
फिथाइ सामथाइनि सायाव आङो बांसिन मोजां मोनो होमबा आनारस एनि फ्राय इनिफ्राय बाखि गासिबो फिथाइ सामथाइखौनो जायो ओमफाय आं आनारसखौ साबसिन मोजां मोनो आरो।
औ औ ओ नोंथाङा उम ओंख्रि संनो रोंगौ ना
रोङो औ।
नोंथाङा जे ओ दा बुंबाय ओ ओ जोगोनारजों दाउजों होन्दोंमोन ना।
उम उम।
जोगोनारजों दाउजों ओ माबायदि संनो नोंथाङा रोंगौ नामा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो।
जोगोनारजों दाउजों
औ।
जों फार्स्टआवनो जोगोनारखौ हाना रेडि खालामना लादो इनिफ्राय दाउ बेदरखौ गोदानानै एसे मोजां एव फ्रामनानै एवफ्रामना लादो आरो ओमफाय ओमफ्राय जोगोनारखौ थावआव सेरनानै एसे मोजां एवनानै दै होनानै रुइहोना लादो आरो जोगोनारखौ ओमफ्राय
औ।
रुइहोना लाखांनायनि उनाव जोगोनारखौ एसे मोजां थुग्लिनानै बेदरखौ होदो।
औ।
दैखौ नांगौ बायदि एसे जखानि होबावनानै गोदौहोदो आरो।
औ।
बेबायदिनो संनाय जायो जोगोनार ओंख्रिखौ।
औ।
गासिबनिबो संनाया आइडाया बेलेग जायो आं बिदि संना जायो आरो।
औ ओ नोंथाङा बिदिनो ओ जोगोनार जो होबाय होनानै ओमफ्राय दाउ बेदरखौबो होबाय होनानै ओमफ्राय दै होबाय। ओमफाय आरो मा मा ओ रोखोमनि ओ मस्ला बा होबावो।
बेफोरखौ आं बांद्राय मस्ला जाया दे आङो अखल ओ सामब्राम गुफुर पियास होयो इनिफ्राय
ओ
जिरा जिरा गथाया बेखौ एसे होयो आङो। ओमफाय आं बेलेग मस्ला जाया बारा।
औ। नोंथाङा सोंनो हागोन माबाफोर सोंनो गोसोबा
आंनिफ्राय सोंथिया उम नोंथाङालाय मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो?
उम आंथ' बयनिख्रुइबो साबसिन उम ओंख्रै बर'नि ओंख्रै जानानै होनोब्ला सबाइजों दाउजों जानानै मोजां मोनो आरोना।
उम संनाय खावनायखौ नोंथाङा रोङोना?
संनाय खावनायखौथ' आं बिदि बांद्राय रोंद्राया।
एसे मानि एसेफोर रोङा एसेफोर रोङोदां माखौबा माखौबा?
माखौबा माखौबा माने आं रोङैयिनो होनजायो सबाइजों दाउजों माने दस्रा संनायखौसो जायो आरोना ओ बिद
ओं संफेरबायाखै?
ओहो
ओ
बिदिनो आङो ओ दस्रा दस्रा रोखोमनिखौसो आं संफेरबाय आरोना बिदिनो जापानिस फोरनिखौ चाइनिस फोरनिखौ करियान फोरनिखौ आं संनानै मोनजाफेरबाय। बे आङो ओ ट्रेडिसनेल जोंनि गामियाव जानाय खाजाफोरखौ आङो संनानै जाफेराखै आरोना।
औ मा मा जायगायाव थांनानै बेफोरबायदि संनायमोन?
आंथ' आं हटेलाव सङो। नोंथाङा जापानिस करियान आरो ओ जोंना गोबां रोखोमनि थायो बिदिनो ओ जापानिस फ्राइ राइस बिदिनो करियान चिकेन करियान रामेन बल बेफोरो आरो सुसि बेफोरखौ नोंथाङा सोंनो हागोन आंनाव नोंथाङा ओ बिदिनो रेस्टुरेन्टफोराव मा जानो मोजां मोनो?
आं रेस्टुरेन्टनि बारा बेफोरबायदि फुट पाट जाफेरानोलै आं बारा जाया आं बेखायनो बारा मोजां मिथिया आङो अकल रेस्टुरेन्ट आव जायो होनबा एग रल जानो मोजां मोनो। एगरल बांसिन जायो। नोंथाङा रोंगौ एगरल बानायनो?
उम उम एगरलखौथ' आंनि स्टाइलाव बानायबा उम एगरलाव मा मा होनाय जायो ओरैनो
आं बांसिन माबा प्लेनसो जायो दाउदैनि सिङावहाय एसे पियास थायो ओमफ्राय खायसे बे बेदरबो होयो आंनि इफोरखौ जाहैफेराखै बेदरनिबो मोनो होनना बुंदों। दावदैनि सिङाव पियास बायदिसिना गोथां माबा होयो आरो ना मिक्स
औ औ उम नोंथाङा आंनिफ्राय माबाफोर ओ रेसिपि मोननो लुगैदों नामा माबायदि सङो ओ जापानिस फोरनि थाइलेण्डफोरनि करियानफोरनि स्टाइलाव
फोरमायजागोन आं खोनासंनो लुगैदों बे जा साबो जापानिस मादि सङो आंथ' नु फेराखैबाना सोंनाय सोंनो थाखायबो एसे मुस्किल जादों नोङो नोंनि एक्सपिरियेन्सखौ खोन्था दे।
औ ओ जोङो आंनो थाइलेण्डनि मोनसे कारि रेसिपि खोन्थागोन आरोना
औ
बिदिनो बेखौ टाइकारिन होननानै बुंनाय जायो
औ
ओ फार्स्टावनो जोङो ओ नोंनि गोसो नोङो भेजि टेबोल बिदिनो मैगं गोथां मैगं होनानै जायोना ना बेदर होनानै जायो आं नोंनो ओ बिदिनो बेदरदों संनायखौ आं नोंनो फोरमायनो सानदों आरोना
औ
फार्स्टावनो जोङो ओ बेदरखौ जोङो ओ गोदागोरना लाबाय लानानै जोङो बिदिनो नालेंखरनि मोनसे पाउदार मोननाय जायो ओ कक'नाट मिल्क पाउदार होननाय बेखौ जोङो मो जोङै औ खुरैबाय एबा बलाव जोङो बेखौ मिक्स खालामना लाबाय लानानै जोङो ओ थाइखारि पियास होननाय मोनसे बुस्थु बेखौ मोनो बेखौबो जों लाबाय ओम फ्राय बिदिनो लेमन ग्रास लेमन लिभस नारें बिलाइ बेफोरखौ जोङो हानानै लाग्रोबाय आरोना बिदिनो थाइ जिन्जार बेफोरखौ आरो लेमन स्लाइस बेखौ हाना लाबाय ओमफाय बेसेल लिफ्स होननाय माने जारिफोर जारि बिलाइ बायदि बेखौबो जों लाबाय जानायनि जोङो मोनसे सारायाव जोङो ओ थाव एसे होबाय होनानै जों थावखौ गरम खालामबाय गरम खालामनानै जों बिदिनो उम बिदिनो थाइ जिन्जार होबाय ओ लेमन ग्रासखौबो होबाय लेमन लिपस होबाय ओमफाय जोङो बेयाव थाइकारि पेस होननायखौ जोङो होबाय आरो होनानै जोङो ओमफ्राय बेदरखौबो बेजों मोजाङै एवबाय एवनानै जोङो बिदिनो कक'नाट मिल्क पाउदार होबाय होनानै जोङो ओमफाय ओ प्लाम सुगार होननाय मोनसे मोनो नालेंखरजों बानायनाय सिनि बेखौबो जोङो होबाय होनानै जोङो ओ दै एसे होबाय होनानै जों मोजाङै ओ गोदौ होबाय होनानै जों बेयाव ओ बिदिनो नारें लेमन होननाय बेखौ जोङो सेबनानै होबाय
ओमफाय बेस्टेल लिप्स होनाय बेखौबो जों होबाय आरो होमबानो जोंना रेसिपिआ रिदि जाबाय बेखौ नोङो ओ बिदिनो ओंखामजोंबो जानो हायो प्लेन राइस बेजों जोबोद गोथाव जायो आरोना
औ
औ
बेनिफ्राय आरो मा मा रोंबावो दे
ओम गोरोंनायाथ' गोबां रोखोमनि रोङो नोंथाङास मा सोंनो गोसो नोंथाङा ओ खोनाफेराखै नामा जापानिस रेसिपिफोरखौ
ओहो खोनायाखैमोन आङो दिनैसो खोनादों मबेलाव नुयो मा नाथाय आं बेफोरखौ मा मा होनो मिथिया आरो
औ
बाहेराव गोबां जानाय लोंनायहाय आइटेम मोन सोलियोना नों बेफोरावहा मा बेस सेबांथा आइटेमनि संनो मोनफेरदोंमोन?
आं आंनि संनाय मोननाय आयथेमाथ' गोबां दङ बिदिनो ओ सुसि रल दोङो उम बिदिनो ओ दिमसाम होननाय दोङो। मम' बायदि जायो आरोना बेयो ओमफ्राय बिदिनो चावमिन नुदोल्स बेफोरो सिफ्रिं रल बेफ फोर ओमफाय रायसनिफ्राय रायस खारि बेफोर दं आरो ना? उम।
नोंथ' अब्ला दायो हारसिं बानायनो हानाय मा हारसिं बानायनो हान नाय जाबायना।
औ औ आंथ' दा बानायनाय नाथाय ओ न'फोराव जों बेफोर ओ नांगौ जिनिसफोरखौ मोनजोबनाय जायाना। बेख खायनो बानायनो हाया आरो ना न'आव औ। उम ओ दे होमबा नोंथां ना जों ओ नों थांजों ओ जानाय लोंनायनि बागै सावरायना ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
हे थेंक किउ
औ।